औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों खोनादों।
दिनै जोंहा मोनसे टपिकनि माने आयदानि सायाव रायलायलायनोसै दे। औ नोंथांनो फोरमायना हो दा जोंहा जुम आबाद एबा जायगा सोलायनाय आबाद माखौ बुङो माबोरै मावनाय बि बेफोरनि एसे सावरायनोसै दा आं बुंथिलानोसै नोंसा नोंथाङा जि मोनथिया बेखौ सोंबानो जाबाय आं बुंलांनोसै नोंथाङा जुम आबाद एबा जायगा सोलायनाय आबाद। माखौ बुङो। जेरै हमना ला हाजोआरि ओनसोल। सल'मानि। हाजोआरि ओनसोलनि थागिबिफोरा। जेराव आबादखौ मावनो लायो। जेराव गोबां। हाजोआरि ओनसोला माने खेंसालिया जायो। समान नङा बेयाव। हाग्रा बंग्रा गोबां थायो ट्रेक्टरजों एव जाया। गोबां जोंनियाव जाया बेखौ खदाल एबा सिखाफोरजों दानस्रांना लानानै हाखौ माने खदालजों जावस्रांना एबा एवस्रांनानै लानानै बेखौ साफा खालामामग्रोना लानाय जायो बेनि उनावसो बेवहाय आबादखौ मावनो हा हायो आरोना। माइयानो जा गोबां गम बेफोर बायदियानो जा बेखौ आरो जुम आबाद मानि थाखाय बुंनाय जायो जेरै आबादा बेवहाय हानि गुना हासारफोरा गोबां माने गुन गोनां जायोब्लाबो खम समनि थखाय थायो। बेवहाय बे आबादखौ बोसोरनै एबा बोसोरथाम बेनि गेजेराव मावनानै आरो बेनिफ्राय जा बावना गुबुन मोनसे ओनसोलाव थांनो नै बेनि थागिबिफोरा थांनाय जायो माने बेनि हाबा हाया बुं गैयि एबा हासार गैयि जालाङो। बेनि थाखायनो गुबुन बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायो। बिदियैनो बे आबादखौ मावनाय बेनि मुलाम्फा जेरै बेखौ मावनो थाखाय गोबां रांखान्थियारि गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जगायनो थाखाय गोबां जेंनाबो जानो हायो
ओमफ्राय आरो जेंनाखौ माने नेवसिनानैबाबो आरो बेनि थाखाय बेफोरा गोबां खस्थजों माने बेवहाय नांगौ जानाय मुवा बेसाद जन्थ्रफोरखौ जगायनानै फोरनि थाखाय गावसोरनि जिउ राहाखौ खुंलांनो थाखाय बे आबादखौ मावनाय जायो आरोना। नोंथांङा माबाफोर मोन्थिनो लागा लुगैबावदो बे आबादनि सायाव?
अ औ। ओ बेवहायथ जुम आबाद जायखौ जों जुम आबाद होन्नानै बुङो बे जुम आबादावथ माइ खम बेफोरनो गोग्लैयो आरोना जुम आबादाव। माइ आबाद ओ ओ गम आबाद ओमफ्राय सिबिं सिबिं आबादफोराबोथ गोग्लैयो। दा
औ गोग्लैयो नोंथां गोबां फिथाय सामथायनि बो गोग्लैयो बेयाव हाजोआरि ओन्स न्सोलाव माने जुम आबादखौ मावनाय जायो आरो जुमाबादा फुलुंगोनां हा एबा दैमा सेराव दैमाफोरनि आबबो मावनाय जायो बेखौ जेब्ला बोथोरा जेब्ला दैज्लां गोलैया बे समाव बे दै सेरफां थानाय ओनसोलाव दैमा ओनसोलाव सेराव बोरै मावनाय जायो। खौ बुंथिना होनोसै आंनि थांनो बेयो बेबायदि जायो जेरै जेब्ला दैज्लां बोथो थोर सफैनायनि सिगां राननाय बोथोर थागोन बेवहाय अखानि बिबाङा गैयखौनो हमजायो। बेवहाय खेबसेबा खेबनै हायो अखाया बे समाव आबादखौ मावो बियो बोरै माने जेराव दैनि दैमानि माने फुलुं गोनां हायाव गोथौ जानायनि थाखाय दैया एसे एसे बोहैबोनानै फैयो फोथारसिम बेफोरबायदियाव। बान्दो थेनानैबो दैखौ लाबोनो हायो। माने आबादखौ मावनो हायो। बिदि एवस्रांनानै आबादखौ मावबाय बेयाव दैज्लां। बेफोर जेब्ला सफैगोन। दैमानि दैया। बांगोन बेयाव माने। गासैबो आबादखौ गाज्रि खालामनो हागौ नालाय। दैज्लां बोथो रा मावनाय जाया बेनिखायनो जायगाखौ सोलानायनै। खारनो गोनां जायो बिनि सुबुंफोरा। बिदियैनो। माने बे आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो। बिदि सलियो आरो माने औ गुबुन दाबसेनिफ्राय सोलायना आबाद मावनायानो जाबाय। जायगा सोलायनाय आबाद एबा
सुम आबाद औ औ माने बेवहाय
दाउ माने गोबां रोखोमबो थानो हायो।
औ औ
माइ, गम सेर गोबां जानाय लोंनाय फिथाइ सामथायाइबो थानो हायो। सिबिं सबाय बेसर गोबां थायो। बांसिनै गुलुं गोनां हानिफ्राय माने हाजोआरि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ जायखौ खेबसे मावनायनि उनाव आरो बेयाव हाय मावफिनला आरो। जाय जायगायाव आबाद मावो बेवहाय खेब खेबसेबा खेबनै औ जायगाखौ सोलायनाय जायो आरो।
औ
बे जायगायाव माने हासार गोनां जायगा खौ नायगिरफिननाय जायो आरो।
औ औ हासारा माने गैया जालाङो हाजोआरि ओनसोलनि हाया बोथोर लानानै बोथोरजों सोलाय सोल जा जायनि जाउनाव अखानि बिबाङा मालाबा बांगोन मालाबा खम जागोन सान्दुंनि बिबाङा मालाबा इदिन मालाबा खम जागोन बिदियाव अखाजों माने हाजोनि हाया सुस्रांनानै बिनि हाखौ गाज्रि खालामजोबो बेयाव हानि गुना गैया जालाङो आरो हासारखौ खमायलाङो बिदि बिनो माने आबाद खौ गारनानै गुबुन जाय संनो गोनां दै हासार गैया जायोब्ला बिदिल आरो औ
बेवहायथ आबाद मावनो थाखाय जायगाखौ मोजां खालामनो थाखाय साफा खालामनानै गायनो थाखायथ बेवहाय गोबां आगजु जेरै खदाल सिखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
खायसे जायगायाव ट्रेक्टरजोंबो हायो खायसे बिदियाव जेनेबा जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोननाय मोसौ मैसो गोबांजों एवनाय बिदैजोंबो हायो हालजों एवनाय नांगोलजों एवनाय माने बिखान्थिजों हायो आरो बांसिन हाजोआरि ओनसोलाव माने खेंसालिया जानायनि थाखाय बांसिन खदालजों जावनानै एवनाय जायो बिदि गोबां हाग्रा बंग्रा ए आरो एयाव गोदान जायगा जाहैयो नालाय हाजोआरि ओन सोला खारलांनानै खारलांनानै थाहैनायसो जायो नालाय गोदानै बेनिखायनो गोबां हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां औ बिदियैनो जायो
औ औ औ
बां माने हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां थाजोबो बेखौ माने दानस्रांनांगौ जायो गोबां खस्थ' जायो बेयावबो बिदिखो आरो नेवसिनोबो हाया। सुबुंफोरा माने गावसोरनि राहाखौ खुंलांनो थाखाय गावसोरनि उन जोलैखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय गोबां माने थि बिखान्थियाव माने थासारिजों सलिनो गोनां जायो सामलायलांनो गोनां जायो। बिदियावनो औ हाथाराबाबो औ‌ औ दानस्रांनानै मावनो गोनां जायो। बोथोरबो गोबां बोथोर फैयो। दसेनो मोजां दसे बेनो गाज्रि बांद्राय फैगोन खारलांगोन हाजोआ खहायलाङोबा
औ औ गोबां औ गोबां खहा
औ
गोबां जेंनाजों मो गि जानो गोनां जायो आरो। औ
गोबां
ओ जोबोर खस्थ'
गोगां जेंनाजों नाख नारसेबजानानैबाबो माने बिसोरो हाजोयारि ओनसोलनि सुबुं फोरा थांनानै थानो थाखाय गावसोरनि थाखाय मावनानै जानांगौ जायो आरो आरो हाया खमब्लाब बो बिसोरनि गोब्राब नाजानायजों गावसोरनि जोलैखौ लाखिनो थाखाय गावसोरनो
उम।
राहा गैयाबाबो राहाखौ गावसोर दाना लानांगौ जायो। जुम आबादाथ बिदिनो जायोनालाय
औ मोन औ मोन मोनसे जायगायाव बे बायदि आबाद मावखांनायनि उनाव आरो गुबुन मोनसे बे जायगायाव थांनानै आरो गोबां खस्थ अ बेफोरबायदि जेंनाजोंनो मोगा मोगि जाहैबावनो गोनां जायो।
खे आदबजोंनो बिदिनो खनले खनले मावफिननाय बोसोरसेबा बोसोरनै आबाद मावो बिदिनो गुबुन जायगायाव थांफबाय बिदिनो सेम आबखौनो दफिनबाय आरो बेखौ बो नागारनानै थांबाय गुबुन जायगायाव बिदिनो बिसोर जायगा सोलायनाय जुम आबादखौ बिनिखायनो जायगाखौ सोलायबाय थानाय थाखायनो जायगा सोलायनाय आबाद होननानै बुंनाय जायो।
औ औ जायखौ जों जुम आबाद होननानै मिथिनाय जायो आरो।
औ हाजोआरि ओनसोलनिफोरा बिदियैनो जुमा आबा आबादखौ मावनो गोनां जायो।
खस्थ गोजौ जायगा नांगौ समाव दै मोना औ औ।
हायेन ओनसोल नि आदबजोंबो। मावनो हायो आबाद नाथाय हाजोआरि ओनसोलाव बांसिन सिनि माने बोथोरजों आरो थासारिजों मिथिंगायारि जाथायजों माने गोबां फिन जाथाय जालाङो। बिनि जाउनाव बिसोरो
औ
जुमा बादखौ आजावना लानो गोनां जायो। बिबादि बिसोरो जुमा आ बादनि सायावसो नारनो गोनां जायो
नंगौ नंगौ
दा गोबां खस्थबाबो बिसोर मावनो गोनां जायो नालाय
औ औ
जोंनि नैबे बांसिन अरुणाचल हाजो हिमालय हाजो
औ औ
मेघालयनि हाजो बिदि ओनसोलाव साखाथियावनो नुनो मोननाय जायो गोबां हिमालय हाजो बेथ' बुहुमनि मादाव बेखौबो देरसिन आरो गोजौसिन हाजोमालारि होननानैबो मिथिनाय जायो नालाय बेयावबो समान जायो जेरै कासमिरफोरावबो हाजोआरि हिमालयानो गोलैयो नालाय बेयावबो फिथाइ सामथाइनि आबाद गोबां आबादफोरखौ मावनाय जायो। आरो नै बेयावनो दं अरुणाचल हाजों हिमालयनिनो दालाय बेयावबो मावनाय जायो। गोबां माने हाजोआरि ओनसोल नालाय जेंनाजों
मोगा मोगि जानो गोनां जायो
अ बिदिनो आरो माने आबादखौ मावनो लानाय लोग लोगो बिसोरथ मावजोबथारनांगोन नालाय बेनि अनगायाथ गुबुन रावाबो
औ अ
बिदिब्ला नोंथां जाखिनि मिथिगौ बुजिगौ बेखिनिखौ बुंबाय बुंबाय बुजिबाय ओ दोनथ जासिगोन ना नोंथां?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ